औ नोंथां औ नोंथां औ
औ नोंथां नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ नोंथां दङ दे।
औ ओ बिदिब्ला नोंथांखौ कल हरनाय जाहोनानो जाहैबाय नों थांजों आङो फंनैसो आयदा बा फंसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ आयदायानो जाहैबाय जे जोंना ओ माने गोदो गोदायनिफ्राय एंगारहायै एबा मोनसे फोरबो जायखौ जोङो बैसागो फोरबो होनो बेनि सायाव एबा बे खौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ ओ नोंथाङा जेरै बुंदों जोंनि गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय ओ रंजालि बैसागु बेखौ जोङो ओ गोदोसो जोङो से दान फालियोमोन होननानै खोनाबोदोंमोन आरो नाथाय दानि समाव जोङो बयहाबो समनि आंखालनि थाखाय जोङो बेखौ स्नि सान फालिनायखौ नुयो आरो जोङो बे स्नि सानखौ ओ बायदि मुं होनानै फालियो जेरैबायदि आं मोननैसो बुंनोसै मानसिनि बैसागु आरो मोसौनि बैसागु बिब्दियैनो गोबां मुं दङ आरो ओ बेनिनो जोङो गिबि सान मोसौनि बैसागु खौ जोङो फालिनो थाखाय बेनि सानसे सिगांनो जोङो मोसौखौ थुखैनो बायदि जगार जेरै लाव, फान्थाव, हालदै, दिग्लिलिथि थाराय आरो फागा गोदान बायदिखौ जोङो बाजारनिफ्राय लाबोनानै दोनफैयो आरो नङाब्ला न'आवनो थाखायोब्ला जोङो बेफोरखौ बुथुमनानै दोनफैखानाय जायो आरो बेनि उनाव ओ जेब्ला मोसौनि बैसागु फैयो अब्ला जोङो बै सानखालि फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव जोङो ओ गिबियावनो जा बुथुमनानै लानाय लाव फान्थाव हालदै बायदिखौ हाग्रोनानै लायो आरो नोंथाङा खोनादोंना औ बिनि उनाव जोङो मोसौनि मोदोमाव फोथा फोननो थाखाय ओ जा साराय बेनिफ्राय जोङो हांगारखौ लाइ बिलाइयाव दिहुनना लानानै बेवहाय जोङो थाव गुबै फोननाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बिसोरनि मोदोमाव ओ फोथा फोननानै होयो आरो जोङो बै सानखालि मोसौनि मोदोमावल' नङा जोङो नखराव थानाय ओ बायदि जिब जुनार जेरैबायदि मोसौ आरो ओ मोसौनि अनगायै जोङो बोरमा आरो अमा बायदिफोरनियावबो जोङो फोननानै होनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बिसोरखौ फुख्रिनि दैजों नङाब्ला दैखरनि दैजोंबो थुखैयो आरो जायफोरनि दा दैमा दङ बिसोरो दैमायावबो थुखैहैनायखौ नुदों आरो बेनि उनाव जोङो थुखैखांनानै फिसोरखौ जेब्ला फोथाराव लाङो अब्ला जोङो बिसोरनि मोदोमाव जा हानानै लाखानाय लाव फान थाव बायदि बेफोरजों जोङो बिसोरनि मोदोमाव सारनानै बा ओ बिसोरनि मोदोमाव फु ननानै जङो खुगा मेथाइ रोजाबनानै
ओ लानानै थाङो आरो बिसोरखौ दुब्लि फोथाराव बेनि उनाव जोङो बै सानखालि बिसोरखौ ओ खानानै दोननाय जाया उदाङै हेगारनानै होनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बै सानखालिनो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि गोखा गोखा गोखै मैगं जेरैबायदि ओ थालिर फस्ला थाइजौ खान- थाल आरो फुंखा बायदिफोरखौ दिंखियाफोरखौ जोङो बैसानखालिनो सेजौ दाइनथा नङाब्ला नैजि थामजि मोनब्लाबो जोङो बे बुथुमना जानायखौ जोङो दासिमबो नुनो थाङो आरो बेनि उनाव जोङो मोनाबिलि सम फैयोब्ला जोङो मोसौ गलि याव आलारि बाथि लगायनानै जोङो बिसोरनो फागा गोदानबो बाावो आरो बेनि उनाव बिसोरनि मोदोम आरो गंआव जोङो थाव गुबैबो फोननानै होयो आरो आ मोसौनि बैसागुआ जोंना बेबायदिनो थाङो आरो बेनि उनाव जोङो नैथि सान मानसिनि बैसागुखालि जोङो बैसानखालिबो फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव न'खरनि जा गिदिर बिमा बिफा आबै आबौ बा आदा बाजैमोननिफ्राय जोङो बोर लायो आरो जोङो बिसोरनो मानबो होयो आरो जोङो बैसानखालि न'खरनिल' नङा जोङो गामियाव थानाय गिदिर गोलाव बा आबै आबौमोन जानाय मोननिफ्रायबो जोङो बोर लानो थाङो आरो बिसोरनो जो मानबो होयो आरो बेनि उनाव जोंना थामथि साननिफ्राय गासैबो गामिनि सुबुंफोरा बैसागु रंजानो थाखाय ओंखारबोयो जोंना बोराय बुरै फोरना गुबुन हानजा जानानै ओंखारो आरो सिख्ला सेंग्रा गुब हाना जानानै ओंखारो आरो जोङो बेफोरनि गेजेराव जेराव आइजोफोरखौ जोङो गोमो दखना बिदन आरो आर'नाइ फालि गोज्जा ब्लाउस खानायाव बिबार आरो आरो हौवाफोरखौबो गामसा आर'नाइ बायदि लानानै जोङो ओंखारबोनायखौ नुदों आरो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो माबोरै बे रंजालि बैसागुखौ फालिनाय जायो जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां दा नोंथाङा फोरमायनाय र' बायदियानो जोंनाबो जेनेबा रंजालि बैसागोखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे एंगार हायै एबा नागार हायै मोनसे फोरबो नङा होमबा नोंथाङा जोबोर मोजाङैनो फोरमायनो हाबाय दा जोंनि ओनसोल जेरावबो नों नोंथाङा फोरमायनाय बायदियानो सैथो खालारनि बैसागो माने बोसोर गोदाननि जोबथा सैथो खालानि ज सपथा सानखालि जोंना संक्रान्ति मोसौनि बैसागोखौ फालिनाय जायो दा मोजाङै गिब गिबियावनो मोसौनि बैसागोखौ मानो फालियो होनोब्ला जोङो मोसौखौ बायदिसिना खामानियाव बाहायनाय लोगोसे जेनेबा खामानि बाहायनाय होनोब्ला हाले एवनाय लोगोसेनो आरो बिसोरखौ माइनि मा रानायजों लोगोसे बे रानानै बायदिसिना खामानियाव बिसोरखौो बाहायनायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय ज गाइखेरखौ मोननानै बेफोरखौबो जों बेसाद बायदिसिना खालामो बेनि थाखायनो जो मोसौनि फोरबोखौ फालिनाय जायो एबा मानिनाय जायो होननानै जों मिथिनो मोनगोन आरो बे सानखालि नोंथाङा फोरमायनाय बायदि दियानो जोंनाबो बिनि गिबि सानखालिनो मोसौखौ थुखैनो थाखाय बायदि बायदिसिना लाव फान्थाव लोगोसे थाराय बिजौ बायदिसिना मुवाखौ नांगौथि जानाय मुवाफोरखौ जोङो नागिरनानै लाखायो बिनि उनाव बे सानखालि जोङो बेफोरखौ गासैखौबो हाख खुन्थिनानै मोनसे आइजेंआव लानानै लोगोसेनो मोखौनो थाखाय दोंफा दोंफा जो माला दोंसे दोंसे सुयो आरो माला दोंसे दोंसे सुखांनानै बिसोरखौ गलिनिफ्राय जोङो बरननानै दैमाया थायोब्ला गोदोनि समावथ' बांसिन दैमायावनो ज' ज' लांनानै थुखैहैयोमोन नाथाय दानि समाव बांसिनानो गावबा गावनि दै हाखर बायदिसिना जानायनि थाखाय हाखरफोरावनो थुखैनायखौ नुनो मोनसै आरो लोगोसे बिदि थुखैखांनायनि उनाव जोङो बिसोरनि मोदोमाव लोगोसे गं बायदिसिनायावबो माने बिदिनो थाव गुबै फोननाय जायो आरो बेनि उन उनाव बिसोरनि मोदोमाव जोङो हानानै लानाय लाव फानथाव बेफोरखौ जोङो सारै सारै खुगा मेथाइ रोजाबो बे खुगा मेथाइखौ आं इसेबां गोसोआव गैया अब्लाबो आं इयुनावबो गोसोआव लाखिनो नाजागोन बिनि उनाव बिसोरनि मोदोमाव सारायनि नि जा हांगार बेखौ थाव गुबैयाव लानानै जोङो ना जा थालिरनि दना थायोना बे दनाजों जोङो बिसोनो थफा थफा गाब होनाय जायो आरो बे गाब होनायनि जाहोनानो जाहैबाय जे बे सानखालि बिसोरखौ उदाङै हेगारना होनाय जायो नालाय नोंथाङा फोरमायनाय बायदियानो उदाङै हे गारना होनायनि थाखाय जा मुफुराबो बे जेबो खहा खालामनो हाया बेफोरनि थाखाय बे सानखालि बिदि होनाय जायो। लोगोसेनो नोंथाङा फोरमायनाय रखमानो जोंनि ओनसोलावबो दासिमबो गोदो गोदायनिफ्राय सेजौ स्न्रि था मिथिंगानिफ्राय हाग्रानिफ्राय मैगं नागि नानै जायो बिनि जानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे बि सानखालि जोंना बेफोरबायदि मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै मैं थाइगं जायोब्ला जोंना जेबो बेराम आजार जानो हाया एबा ओरैनोबाबोथ' मिथिंगानिफ्राय नागिरना जानाय मैगं थाइगंशङा जोंनि देहानि थाखाय जोबोद जोबोर मोजां नङा होमबा नोंथां बिनि थाखायनो जोंनाबो बेओ जोंनि ओनसोलाव बेखिनिखौ जाखिनि मोनो बेखिनिखौनो जायो आरो बिसाना बिदि दि बारग'लांनायनि उनाव बैसागोनि से खालार खालि जोंना ओ गोदोरा उदैखौ बोर होयो उदैया उदैया गोदोरनिफ्राय बोर लायो बिदि बिदिनो गोदोर उदैनिफ्राय गासिबो बोर लानाय साना बे सानखालि बोसोर गोदाननि गासिबो बोर ला आरो लोगोसेनो नै खालारनिफ्राय द' खालारसिम जोंनि ओनसोलाव गासैबो बोराय हानजा बुरै हानजा सेंग्रा सिख्ला सेंग्रा हानजा गथ' गथाय हानजा गासैबो हानजा हानजा मोसानो थाखाय अंखार लाङो बे मोसानो थांनाय समाव जोंना आइजोफोरा गोमो गाबनि बिदि बिदन गोजा गाबनि गस्ला गोजा गाबनि रेगे रेगां गोथां गाबनि आर'नाइ लाना नै देलाय मालाय मोसानो बा मागिनो ओंखारलाङो हौवाफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोबा गाबनि गामसा गोथां गाबनि आर'नाइ आर'नाइ गस्ला गाननानै गोदोनि यनो जोंना दामबोनाय आगजु बायदिसिना जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा थरखा बायदिसिनाखौ लानानै जोङो मोसानो एबा मागिनो ओंखारलाङो आरो बे मोसानाय एबा मागिनाय समावनो जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे एं गार हायै हुदा जाखौ जोङो जौ बिदै बुङो जौ बिदैखौबो खायफानियाव जों लोङो एबा खायफाया माइरं हरो खायफाया फैसा हरो खायफा मैगं हरो जायनियाव जा थायो बेखौनो हरो आरो लोगोसे बे जौ बिदै लोंनाया जोंनि मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो एंगार हायै हुदा होननानै बुंनांगोन आरो बिदिनो गासिबो रंजा बाजानो जोंना स्नि खालार खालि जोंनि ओनसोलाव मोनसे फोरबो लाखिनाय जायो बाथौ फुजा बे फुजानि सानखालि जोंना गासैनिबो न'खरा मोजां थानाय लोगोसे जाहाथे बयनिबो जिउ लामायाव अरायबो मोजाङै दैदेनलाङो बेनि थाखाय आफा इसोर बोर बोराइ बाथौनि सेराव बे सानखालि आर'ज गाबो आरो बिदिनो मोनाबिलि समाव जोंना मोनसे हारिमु आयदा लाखियो गोदान बोसोरनि एबा बैसाग दाननि नि ओ‌ जाहाथे उन्दैफोरा इयुनाव जाहाथे मोजाङै सोलिनानै एबा बेफोर हुदाखौ मोजाङै गोसोआव लाखिनो हायो बेनि थाखायनो हारिमु आयदा लाखिनाय जायो आरो बिदिनो बे साना बारग'लांनायनि उनाव बेनि उनाव नाव ओ दाइन खालार खालि एबा जा सानखालि सम मोनो रायजो राजा गासिबो लोगो नांनानै जोङो मागिनानै जा एसे एनै मोन्दोंमोन बेखौ जों ओ गासैबो बोथिसे बि सानखालि जास्राङो आरो बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागो फोरबोखौ फालिनो थाङो आरो
औ
औ नोंथां ओ बिदिनो जोंना समाबो जानानै थांबाय नोंथांजों सावराय होननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलनि बागै आंनो फोरमायबाय बिनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर आसा खालामो आरो फिन खेबसे नोंथांजों लाय रायनो मोनबावगोन गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
गोजोन्थों